नोंथां।
हेल'?
औ खोनादों ना नों
औ औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा दा?
ओ दा आङो बन दंफां सायाव जना दं नोंथां, जोबोरैनो गरमथार बोथोराबो।
औ औ बोथोराथ' बिराद दुंखावथारदों गरम। आंबो नै न' न'आवनो दङो फेन सिङावनो दङो एसे
औ औ औ औ थिगानो नोंथां औ।
औ। नोंथांनाव आङो मोननैसो माने सोंनो नागिरदोंमोन आरो
औ औ सोंजागोन नोंथां।
अ जेन'बा जोंना मोनसे आसामनि जायखिजाया मोनसे फोरबोनि बागै बैसागु फोरबो बा फोरनि बागै एसे।
औ औ जागोन बैसागुखौ जोङो बर' हारिया। फालियो नङा होनबा नोंथां। ओ। बैसागोनि जोङो सेथि दानखालि। मोसौ थुखैनाय। जायो ओ। बे मोसौखौ थुखैनो थाखाय। जोंडो़ हाग्रा बारिनिफ्राय जोङो मोसौखौ माला गानहोनो थाखाय। ओमफ्राय ओ। दिगलि लेवा बिलाइ फान। थौ हालदै। फोर लानायजों माला सुनानै अखानायै बे जोङो मा होनो मोखौ। थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां। दैजों बेजों जोङो दैजों बोथोर। बोथोर बोथोर गोदानजों जों मोसौखौ बरायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो जों मो। सौनो गोदान दोनदाल होनानै बावहरनाय। जायो आरोना बे दिनखालि आरो जोङो बे मोसौआव जोङो। सारायनि जाय बा हांगार बेखौ जों लानानै। बिमाव। थालिरनि थालिर बिलाइनि बुगाजों जोङो। गथा फथा थुना हैयो आर ना। समायना बायदि आखिनो हायो आरो ना नोंथां। आरो बे। बैसागोखौ जोंथ'। से सातदिन फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बे गिबि सान। खालि जोङो उन्दैया गदोरखौ मान होनानै जोङो मान होनाय जायो आरोना इखालि जोङो। जेनेबा मन्दिर सन्दिर फोराव खुलुमनाय जायो एबा। न'नि बिमा बिफा एबा आबै आबौ एबा गामिनि गोदेरफोरखौ जों उन्दैफोरा मान होनाय जायो आरोना बे। खालि आर'नाइ होनानै आरोना मफ्राय नेख्स दिननि खालि जों बयबो। गाजा गोमजायै बोराय बुरै सेंग्रा सि ख्ला गथ' गथाय लानानै मोसानो ओंखारो आरोना नोंथां। धल दामनानै बा सेरजा सिफुं दामनानै नखर नखर हाबनानै जोङो मागिलाङो आरोना नोंथां बेबादिनो रंजा खुसि थांहोयो बै गुखौ आरो बे बैसागुनि जोङो सानथाम बा सानब्रै मोसानानै जोङो ओ
उम।
खाना जायो आरोना थुबुरै जनानै नोंथां। बे खानायाव जोङो खोनादोना नों
ओनो अ नोंथां खोनादो।
औ औ जों खाना जानाय जायो गासैखौबो लिंलाय लायनानै गामिनि आरोना ओमफाय जोंहा बैसागो जोबखालि जोंहा मोनसे गामियाव फोरबो फालिनाय जायो आरोना जेने बा बे फोरबोआव जोङो गामिनि गथफोर नो गेलेनो थाखाय जेनोबा चेयार खेला ओमफाय सेंग्राफोरनो फुटबल खेला आरो बोराय बुरैफोरनो जोङो मेगन खाथेनानै धामा बुनाय एसे माने हाबा जानाय बैसो एबा हौवाफोरनो जोङो हांसो मोखां खाथिनानै हांस हमनाय बेफोरबादि खेला होनाय जायो आरोना नोंथां बेबादि रंजा खुसियै जोङो बैसागोखौ बार होनोनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोल थिं माबायदि जेनोबा बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां। औ बैसागुयाथ' जाहैबाय जोंनि माने आसामावनो मोनसे फोरबो आरो जायखौ जों बर'फोर फोरानो गासै हारिनि सुबुंफोरानो बे बोथोराव ओ। रंजा बाजायै समखौ हगार हरो गोदान बोथोर गोदान मिथिंगानि सोमखोर समायना जों थिग बेबायदिनो जोंनिबो माने खाथि खाला गामि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ बैसागु बोथोरखौ गिबि साननिफ्राय जागायना सान स्नि जायोथ' बे स चान्सनि सिमहालागै। ओ गासैबो बेबायदिनो गामिनि ग' थ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज'-ज' जाजाय खाम सिफुं सेरजा बायदिसिना एकदम ओ गावनि आंगो हा दैमुनि ओ जि खसाफोरखौ गाननानै गासिबो ग्रोम ग्रोम गामि गामि न'खर न'खर मोसायो मागियो आरो। जोंनिथिंबो जोंनि साइडआव औ बिनो उम माने रंजा बाजायै बेबायदिनो बे बैसागुनि सानखौ बारहोहरो। खामिफोर ग्रोम-ग्रोम काने देंखो रिंखाङो जोंनि
औ औ।
आंनि दामजुफोरजों जेरै खाम सिफुं दामनानै माने गामिफोरखो ग्रोम ग्रोम रिंखांहोयो सोगोमहयो बेनि जाहोनाव बय बिफां लाइफां दावसिन दावला जिब जुनार गासिबो रंजाखाङो माने आयला हुइला मोसानो बिसोरबो गोसो ओ जाफायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो गोबां उम गामिनि उन्दै-उन्दै गथ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज'-ज' ओंखारनानै रंजायो। मा ओ न'खर न'खर मागि बैयो। आरो गामिफोरावबो बेफो बायदिनो ओ बैसागुनि मुङाव अम मा होनोयखो फांसन बायदिसिना खुङो जोंनि गामियावबो। आरो बेवहाय रंजानायनि थाखाय गासैखौबो गेदेर उन्दै गासैखौबो खाबु होनाय जायो। आरो खेला बायदिसिनाथ' होयो। आरो बेयाव ओ बैसागु फांस'नाव माने खासे मोजां जोंनि रोजाबगिरिफोरखौ हांख्राना लाबोनानै बेवहाय गासिखौबो माने गोसो खुसिय रंजानाय नुनो मोनो। बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावबो ओ बैसागु बोथोराथ' औ औ गाजा गोमजायैनो बेबायदिनो। बाहोहरो बेबायदिनो उम मोसानानै न'खर न'खर मागिना मोननाय गासैखौबो ज'नो मोनसे जोबनाय जिन ओ जोबनाय सानाव होनो जनो ओंखाम थिसेबा। बिनो मायबा मायबि जमा जालाय आरो। बेबायबो बोथोराव औ बोथोरखो बेबायदिनो माने बैसागु दानसेखौ बेबायदिनो रं जा बाजायै हगारहरो। गासैबो औ गासैबो रोङो रंजा खुसियै माने मिनि खुसियै गासैबो मोखाङाव रंजानायखौ नुनो मोनो बे बोथोराव।
औ औ।
अ अ नोंथां औ थिग बेबायदिनो ओ बेफोरबायदिनो दोनै जोङो बैसागु होननानै बुङोबा जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बे आंगो हारिमुखौ माने गारनो हाया होननानै मोनसे बाथ्राया बेयावनो बेरखाङो आरो। औ जेब्ला जों जोंनि जिउआ थागोन अब्लासिम जों बैसागु बा बेफोरबायदि रंजाथाइ फोर्बोआ थाबाय थागोन।
औ।
औ नोंथां। औ नोंथां नोंथांनाव औ दे बेबादिनो नोंथांनावबो आङो मोनसे ओरैनो बेबायदि सोंथि सोंबावनागिरदों।
औ सोंजागोन नोंथां।
ओ नोंथाङा बेबादि ओरैनो मा जेनेबा जाग्रा मुवा माबायदिखौ मोजां मोननाय मोनसे जाग्रा मुवाफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन आङो जामु हिसाबै जेनेबा आङो मा होनो फास्ट फुडनिखोनो मोनसे खोनथानोसै आरो ना।
औ औ ओं।
मा होनो बेखौ ओ ओंखामजों जि जेनेबा जोङो बेदर होयो जेखो माने बि रियानि आरोना। औ बिरियानि बुङो बिखौ बे बिरियानिखौ आं जोबोर मोज जां मोनो आरो ना। ओ बांसिन आङो मा बिरियानिखो मोज जां मोनो जेराव बोरमा बेदरनि बिरियानि आरो ना ओंखाम सं सङो औ बेखौ मोजां मोनो आरोना बे खौ आं। मा रखोम सो नोंथांनो फोरमायनानै होखानोसै आरो ना नों
दे दे फोरमाय
औ जेब्ला जोङो बाजारनिफ्राय बोरमा बेदर लाबोसिगोन आरोना बेनि उनाव जोङो मिट मस स्ला गरम मस्ला होननाय दङ बेफोरखौ लाबोखाबाय बेनि उन जोङो बाइसमुति राइस मोनसे मोनो आरोना गलायाव बे खौ जों लाबोबाय लाबोनानै जोङो कुकाराव बे ओंखामखौ जोङो नांगौ बिबांनि दै होबाय बे ओंखामखौ जोङो जेनेबा स्र-स्र' खामना लाबाय मोनहोनानै बेनि उनाव जोङो दसे गेसनि बा जों सौखायाव एबा गेसाव संबा जोङो अरखौ एसे खमायहोनानै बेनि उनावहाय जोङो दोनथ'गोन ओंखाम बिदिनो दोनगोन बेनि उनाव जों बेदरखौ एव हरना लागोन बेवहाय जोङो सामब्राम गुफुर ओ फानलौ बेबायदिनो हाइजें होगोन आरोना देनानै लाखाजोबगोन। बेनिनाव जोङो गिदिरखौ खौ मोन होनोनाय जायो आरोना मोनहोग्रोना लानानै जोङो बेनि उनाव जोङो बे मोनहोनाय बेदरखौ बे आं जे आवगायाव बुंबाय कुकाराव जे औ बेवहाय होगोन आरो ना एस होबाय होनानै जोङो बेवहाय मिट मस्ला गरम मस्लाखौ होबाय होनानै जोङो मिक्स खालामना दोनस बेरना आरो बे खौ जोङो ओ बिदिनो लासै जों एसे खोबाबनानै दोनगोन आरोना। नैजि मिनिटस नङाबा थामजि मिनिटसो बिदि लासै लासै खोबना दोनगोन बेनि उनाव जेब्ला गेसा मोनसे सिट टिमारि नङा होमबा नोंथां अ बे सिटिमारि होननायखौ जों खोनाबा बे अरखौ जों खोमोरबाय ओमफाय जों खोमोरनानै खनसे गारबाजों ओरै मिक्स खालामनानै एरना होब बा जोंनिया बे बेरियानिया जाबाय आरोना जोबोरैनो गोथ
औ औ ओ औ।
गोबां टेस्टि जायो आरो ना बेनि थाखाय आं गोबां मोजां मोनो बेनो जाबाय आंनि मोजां मोननाय जामुवा नोंथां औ।
औ थिगानो दोङो नोंथाङा। नोंथांनि मोजां मोननाय जामुंखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय
औ
जोंनाव माने मोनसे नङा मोनसे बयनिबो माबा गोसोआव मोनसे नङा मोनसे ओ जानायनिफ्राय गाननाय जाया मोजां मोननाया थाखायो बयहाबो। गावबा गावनि आंगो औ औ थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो गावनि जानायनि सोमोन्दै बा हारिमु मोजां मोननाय बा गाननायनि सोमोन्दै फोरमायनानै होबाय।
औ औ।
बेनि थाखाय साबायखर बावो नोंथां।
औ औ औ नोंथां।
औ दा उननि समफोराव आं नोंथांखौ मोजाङैनो लोगो हमना रायलायनो आं गोसो जायो। सम मोनोब्ला औ नोंथां। उननि समाव अ नोंथां दे अ।